नोंथां खुलुमबाय नोंथां गिबियावनो गो-गोजोन फुंबिलि नोंथां
नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि साबाय ओ गाहाय हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथां
औ नोंथां
बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोनसे खोथासो सावरायनो होननानै फन खालामदोंमोन बे जाबाय जोंहा गोदोनि आरो दानि गोदान जुगनि मा मादाव रुजुनायनि बारै आङो रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथां
आदा‌ औ
जों नुबोदोंमोन आं नोंथांनो फोरमायनोसै नोंथां बिदिब्ला नोंथांनो खोनासंलांदो ओ जोंहा गोदोनि जुग ग्रुब जुग बुङोब्ला जोङो ओ जिअ' फैनायनि जिअ' इन्टारनेट नायनि गाहायनिफ्राय लानांगोन आरो नोंथां जे जाय समाव जोंहा इन्टारनेटआ जोंहा नांगौनि बारा गैयामोन आरो नोंथां जोंहा थोजासे इन्टारनेट गैयामोन बै जुगखौनो जोंहा गोदोनि जुगाव होननानै बुंजायो आरो नोंथां ओ गोदोनि जों उन्दै समाव मोनबोनाय बायदि खोथाफोरखौ आं फोरमायनोसै जोंहा जेब्ला उन्दै सममोन एबा गथ' गथ'मोन जायखौ बुंनाय जायो जिगुजौ सेन्सुरि एबा नाइनटिन सेन्सुरि बे समावहाय नोंथां जोंहा जबो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों सोलिबोदों जेरै जोंहा आबाद मावनाय समाव गोदान जुगनि टेक्न'लजि गैयामोन एबा बिरोंदामिनारि गैयामोन फरायसालियाव थांनो थाखाय हान्था मेलानि जोबोद खस्थ' जायोमोन ओ बेबायदिनो जोंहा मा इन्टारनेट गैयामोन मबाइल गैयामोन। बेबायदिमोन आरो नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै जेब्ला जोंहा जिगुजौ जौथाइमोन बे समाव मा जोंहा फरायसालियाव मोजां गैयामोन आरो नोंथां जोंहा फरायसालियाव थांनोब्ला गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांना नांगौ जा-जायोमोन आरो नोंथां गुदि फरायसालि लानोब्लानो जोंहा जि किल'मिटार दाइन किल'मिटार गोजानाव थांनानैसो जोंहा फरायसालियाव थांनांगौ जायोमोन आरो आरो बै फरायसालियावबो जोंहा थोजासे रोखोमनि मा फोरोंगिरि गैयामोन आरो नोंथां। एखनब्ला समाव मोनसेल' क्लास जायोमोन एखनबा एखनबा मा ओ अखा हायोब्लाथ' जोंहा मा थांनोनो हायामोन आरो नोंथां ओ मा जायोमोन ओ जोंनि फरायसालियानो मा दै गसर जबोमोन आरो फ्राबो मोजां गैयामोन आरो बिनि जुगावहाय मालाबा मालाबा दैबाना जायोब्ला मा ओ जोंहा थांनो थाखाय मा दालांफोरखौबो मोजां गैयामोन नालाय दालांफोरखौबो बारनो जोंहा जोबोद गोब्राब जायोमोन आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि फरायसालियाव थोजासे नांगौ रोखोमनि बेन्स देक्स सियार टेबोल बेफोरबो गैयामोन आरो नोंथां। आरो बेनि उनावहाय जोंहा जेब्ला गुदि फरायसालि बारनानै जोंहा जेब्ला गोजौ फरायसालि लाफैनो गोनां जायो अब्ला जोंहा न'निफ्राय जोबोर गोजान फैनानै ओ गोजौ फरायसालियाव जोंहा फरायनोब्ला फैनांगौमोन आरो लजिं थाफैनांगौ जायोमोन ओ बे लजिं थाबायनायाव जोंहा गोबां हान्था मेलानि ओ मा जेंना जायोमोन आरो जेरै जोंहा जानो थाखाय आदार लाबोयो जेरै माइरं दैरं बेफोर रोगानायाव जोंहा जोबोद खस्थ' मोनोमोन आरो नोंथां ओ बेबायदिनो जोंहा नांगौ रोखोमनि हान्था मेला रानि राहा गैयामोन जुदि नखरफ्राव सोरबाफोर लोम बायोब्ला माबाफोर न'खराव जेंनाफोर जायोब्ला जोंहा मिथियानोमोन आरो नोंथां मानो होनबा जोंहा बै जुगाव मबाइल फन एबा टेलिफन गैयामोन ओ बेबायदिनो सोरनिबा गामिनि मानसिनि मददजोंसो बै सुबुंखौ मालाबाफोर टाउनाव थाङोब्ला खिन्था हरनाय जायोमोन आरो नोंथां न'खरफ्राव जुदि माबाफोर खामानि दंङ जेंना दङ बेखौ सुस्रांनो थाखाय नांगौ समाव जोंखौ बिमा बिफाया मोनामोन आरो नोंथां ओ बेबायदिनो जोंनि समाव गोदो मा अबावबा खौरां लाहरनोब्रा गोजान गोजान जायगायाव जेरै स बुंनो थाङोब्ला
आ
आरमि मावहैनाय गोजान गोजान जायगायाव साख्रि मावहैनाय बेफोरखौ जोंहा खौरां लानोब्ला जोंहा मा लाइजामसो लिरनो गोनां जायोमोन आरो नोंथां आरो बे लाइजामा सहैनो थाखाय बेबायदिनो जिबा दिन नैजि दिन गाहाम लायोमोन आरो जुदि न'खरफ्राव सोरबा लोमजादोंब्ला
दोंब्ला मानसियानो लोमजाफिनलायोमोन लोमजा गाबसिनलायोमोन आरो नोंथां बेमार जामोन बेबायदिनो जोंहा नांगौ समाव बै मा होनो नांगौ समाव जोंहा न'खरनि सुबुंफोरखौ मोनामोन आरो नोंथां ओ बेबायदिनो टेलिफन जोंहाबो मालाबा मालाबा थायोमोन आरो पि सि अ नाथाय जोंहा जोबोद गोजानावसो थांहोनाय थांनांगौ जायोमोन आरो जुदि जों हरबाबो बै मानसिखौ मोनगोन ना मोना बे खौ जेबो बुंनो हायामोन आरो बियो खाफालनि खोथासैमोन बेबायदिनो जोंहा आरो दंबावो जोंहा जेरै आबाद मावनाय जोंहा गोदोनि समाव आबादखौ मा मोसौ मैसोनि मददजोंसो आबादखौ मावनाय जायोमोन आरो नोंथां बै समाव मा गैयामोन जोंहा ट्रेक्टरफोरनि जोंहा बेब'स्था एबा राहा गैयामोन आरो आरो जोंहा जेला अखा हाया खरान बोथोर अब्ला जोंहा दै सारनो थाखायबो मेचन गैयामोन जोंहा गासिखौबो बोथोरनि सायावसो सोनारनानै आबादखौ मावनाय जायोमोन आरो नोंथां ओ बेबायदिनो जोंहा मोसौजों हालवनायाव जोंहा गोबां समनि खथि जायोमोन एबा लस जायोमोन आरो नोंथां दानि जुगावथ' जोंहा ट्रेक्टरजों हालेवोब्ला दसेनो हालेवनानै जोंहा खामानिखौ फोजोबनो हाय नङा होमबा नोंथां नाथाय गोदोनि समाव जोंहा ओ मा होनो माइ गायनोनो जोंहा गोबां सम लायोमोन आरो गिबियावनो जोंहा मोसौजों हालौवग्लोबाय थानांगौमोन बेबायदिनो जोंहा हालेौवनायानो मा ब्रै बा एबा गोबाव सम एबा जि दिन गाहाम लायोमोन आरो आरो बेनि उनावथ' जोंहा मा दंबावो आबाद जेब्ला आबादाव मा खालामनो एम्फौ जायोब्ला जोंहा बेखौ खि माबानो आबाद फोथारखौ साफा खालामनो थाखायबो मुलि गैयामोन बेनोसै आरो नों नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा दानि जुगखौ रुजुना फोरमायदो गोदोनि जुगजों नायनानै
औ नोंथां नोंथाङा बुंदों गोदोनि जुग आरो दानि जुगनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो गोदोनि जुग गोदोनि जुगनि सोमोन्दै फोरमायना होबाय दा आंबो ओ मा होनो दानि जुगनि सोमोनदै नोंथांनो फोरमायनोसै गोदोनि जुग आरो दानि जुग खौ नायोब्ला गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय मानो होनना बुङोब्ला गोदो ओ मा होनो जिगुजौ जौथायाव जा जों फेसिलिटि एबा जोङो मोनथायोमोन जोंनाव जों सोलिनो हादोंमोन बेफोरखौ नायोब्ला दानि नैजौ जौथाइआव एबा नैजि जौथाइआव बेफोरखौ गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय जेरै नैजि जौथाइ हाबनाय लोग लोगोनो जोंनाव गोबां ओ मा होनो ओ टेक्न'लजि एबा बिरोंदामिनफोरा जौगादों बे जौगानाय लोगो लोगो जोंनाव सुबुं माहारिया जिउ खुंनाय राहाफोराव गोरलैयैनो जिउराखौ खुंनो हादों आरो थाम गुदुं गोदो लाइजाम गांसे हरनोबा जिबा नैजि सान होननानै नांगौ होननानै बुंदोंमोन थिग बेबायदिनो दानि नैजि ओ नैरोजा जौथाइआव एबा नैजि जौथाइआव जों नायनानै नायनो बा नुनो मोनो ओ मा होनो बैफोर लाइजामखौ सिगां जिबा सान नां नांदोंमोनब्ला दा ओ नै थाम से नि गेजेरावनो बेयो मोननो हायो आरो नथां मानो होन्ला दा ओ- नैजि रोजा जोबथायाइ जानाय लोगो लोगोनो जोंव बिरोंदामिन जौगानाय लोगो लोगोनो गोबां टेक्न'लजि जौगाबाय जेरै मबाइल फन फैबाय जोंनियाव इन्टारनेट फैबाय बेनि गेजेरजों जोंङो दिनै सासे सुबुंनिफ्राय सासे खौरांखौ जों लानो हायो आरो नोंथां आरो मा? ओ मा होनो गोजानाव थानाय सुबुंखौ जों मा खामनो हायो ओ मा होनो भिडिअ' कनफारेन्सनि गेजेरजों जों मा मोगा मोगि जों लालाय खामलायनो हायो आरो नोंथां जोङो नायलायनानै भिडिअ'नि गेजेरजों सावरायलायनो हायो ओ नोंथां नाथाय गोदो ओ। बेफोरबायदि गै हायामोन आरो नोंथां ओ सोरबा सासे लोगो ओ मानसिखौ लोगो हमनो थाङोब्ला एबा खौरां लानो थां लानो थांनांगौबा बे जोङो न'सिम थांनो गोनां जायोमोन नोंथां। नाथाय दानि जुगाव जों न'सिम थांनायनि गोनांथि गैला। जोङो मबाइल फनजों इन्टारनेट जोहै जोङो बेफोरखौ मावनो हायो आरो नों थां लोगो हमलायनो हायो नोंथां आरो खबरखौ एबा खौरांखौ लालायनो हायो नोंथां। थिग बेबायदिनो ओ‌ मा होनो गोदो जेरै गोजानाव थांनांगौब्ला जोङो साननै सानथामलागै थांनो गोनां जायो जेरै दिल्ली थनो गोनां बा जों मास मोनसे लागै नांगौ होननाय खोनादों नाथाय दा जोङो सानसेयावनो से नै घन्टानि गेजेरावनो जों मोनहैनो हानाय जोंहा सुबिदा फैबाय नोंथां आरो
बेबायदिनो ओ जोंनि ओ मा होनो सानफ्रोमबो जिउ खुंनाय राहायावबो बेबायदिनो गोबां गोदोनि बायदि नंला नोंथाङा बेफोरखौ सोलायनाय नुनो मोनबाय जेरै जोङो दानि जिउ खुंनाय राहायाव जों गो गोर्लैयैनो हायो होननानै जों बुंनो हायो नोंथां। गोदो जों गोदो सुबुंफोरा आबाद मावनानै ओ मा होनो मोसौजों हालेवनानै ओ आबाद मावनानै जायोमोन नोंथां नाथाय दानि जुगाव जोङो बेफोरखौ नुनो मोनबाय बिरोंदामिन जौनां जौगानाय लोगो लोगोनो ओ मोसौजों हालेवनो गारनानै दिनै ट्रेक्टरजों ओ मिसिंजों जों माइ गायो हालेवनानै माइ गायनाय ओ आरो माइ हानानै न'आव लाबोनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनबाय आरो लोगोसे गोदो जों जानो थाखाय गावनि आदारखौ एबा माइखौ जोङो दिंखि एबा उवालाव संनानैसो जायोमोन नोंथां नाथाय दानि जुगाव जों मा
ओ मा होनो मिसिङावनो सौनानै जोङो जानो हायो नोंथां आरो जों मिसिंआवनो जावनानै जोङो न'आव दाइरेक थोंजोङै सुनानै संनाल' जानांगौ नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंनि जिउआव गोदोनि आरो दानि ओ समखौ नायोब्ला गोबां सोलायनाय नुबाय नोंथां आरो ओ मा होनो ओ गोदोनि समाव जोङो ओ लेखा फरा सोलोंनाय फोराबो जोङो गोबां खममोन स्कुल फरायसालिफोराव थांनोब्लाबो गोजान गोजान थांनो गोनां जायोमोन नोंथां ना थाय दानि जुगाव जोङो बेफोरखौ गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय आरो ओ रोंगौ थिनि अनजिमायाबो दा बांनो हमबाय गोदो रोंगौथिनि हाराजों गोबां खममोन मानो थाखाय होनना बुङोब्ला। ओ खाथियाव फरायसालि गैयामोन गो-गोजौ थाखोनि सोलोंथाइखौ लानो थाखाय गोजानाव थांनो गोनां जायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो ओनसोलावनो एबा साखाथियावनो जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो नोंथां। जेरै जोङो गुदि फरायसालि फरायनो थाखायनो जों गामियावनो नुसुं सेरावनो जों फरायनो हायो। आरो गोजौ सोलोंनो थाखाय जोङो गामियावनो जों मोननो हायो आरो जोङो कलेज एबा गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय जोङो बांद्राय गोजानाव थांनााङा बेफोरनि थाखायनो जों दा
गेजेरावबो बिथिङावबो। जोङो सोलिनायखौ नुनो मोननाय आरो बेबायदिनो ओ गोबां
खोनादोंना नोंथां औ बेबायदिनो ओ मा होनो ओ जोंनि ओनसोलाव गोबां ओ सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगाखांनाय नुबाय आरो नोंथां। आरो थिग बेबायदिनो ओ गोदोनि ओ आरो दानि जुग आरो खौनायोब्ला जोङो टेक्न'ल'जिफोरावबो गोबां सोलायलायनाय नुबाय नोंथां। औ नोंथां दाथ' जोंहा नै समावबो
उम नोंथां दोनथ'नोसै।